नोंथां औ। औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ नोंथां फ्रियानो।
औ अब्ला आं नोंथांजों ओ मोनसे टपिक लानानै लाइराय रायज्लायसै। ओ नोंथांमोननि ओनसोलथिं जेनेबा मा मा जिब जुनार मोननाय जायो ओमफ्राय बेफोर खौ मानो फिसिनाय जायो बे बेफोरनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा एसे।
औ-औ हागोन नोंथां। ओरैनोथ' जोंथिं बिदिनो मोसौ सैमा अमा बोरमा
ओम।
बेफोरबायदि जुनारफोरखौ मोननाय जायो आरो बांसिन। मैसोखौबो मोनो मोननायाथों खिन्थु आथिखालाव बारा नुनो मोननायसै आरो।
औ।
माने ओरैनोथ' मोसौआ बिदिनो आथिं थोंबै् मेगन थाइनै गन्थं मोननै खुगा मोनसे खोमा मोनसे आरो लान्जाय मोनसे बिदि आरो ओरैनो थ' मोसौनि बिगुरफोरखौ गस्ला गुदुं बानायनाय मानाय बे फोरबायदियाव बाहायनाय जायो। आरो गं मोसौनि गंखौ बिदिनो
औ।
ओ खानजं बायदिसिना बानायनायाव बाहायनाय जायो आरो।
औ।
मोसौखौ जों न'आव फिसिखायो न'आवनो अ मोसौ ओमफ्राय गाइखेरखौ जों मोसौनि गाइखेरखौ जों साहा फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो।
औ।
आरो जों मोसौजों गोबां फैसा आरजिनोबो हायो।
औ।
जेरै मोसौखौ बुरजा फिसियोब्ला जों बिदिनो नांब्रबगौ जानाय रां नांब्रबगौ जायोबा जों बेफोरखौ फाननानै फैसा रां आरजिनो हायो आरो। आरो बोरमा दं बोरमायाबोथ' न'वावनो फिग्रा जिनिसखा। बिदिनो जों बोरमाफोरखौ फार्म बानायनो हायो आरो।
औ।
बिदिनो बोरमा फार्मनि जेरैबो गोबां सुबुंफोरा थांनानै दङ। रांनि आंखाल जायोबा बे बोरमाफोरखौनो फाननानै रां आरजिनो हायो।
औ उम
आरो सैमा सैमाखौबोथ' जों माबायावनो फियो न'आवनो।
उम औ।
सैमाखौ बिदिनो ओ जों जाखांनानै ओंखाम जाखांनानै ओंखामफोरखौ होनाय जायो आरो सैमानो।
उम-उम।
बिदिनो सैमाफोरखौ बिदिनो सिखाव फैनाय मानाय बेफोराव रैखाथि मोननो थाखाय दोननाय जायो आरो।
औ।
बांसिन दिनो सैमाफ्रा बिदिनो सिखावफोर फैयोबा सोंनाय जायो नालाय।
औ
दा ओंखायनो सैमाफोरखौ दोननाय जायो आरो आरो मावजि दङ मावजियाथ' एसे फिसा जाहैबाय।
उम।
दा बे मावजिखौबो जों बिदिनो ओंखाम खालाय मे माबा माबि जानो थाखाय दोननाय जायो आरो। मेथाइफोरबो जाहोनाय जायो आरो।
उम।
ओ सैमा बुंनो थाङोब्ला सैमायाथ' अनेक रोखोमनि दङ।
उम।
माने सैमाया जों न'आव फिसिग्रा दङ आरो बिदिनो बिलाथि सैमा बिलाथि सैमा जायला बिदिनो गोबां रोखोमनि सैमाबो दं आरो।
उम।
बिदिनो सैमा नायै सैमा आरो सैमाफोरखौ फाननाय जायो बिदिनो बुरजा-बुरजा फिसिनानै फाननाय जायो आरो।
औ।
सैमा बेलाथि सैमा जायलाफोरखौ बांसिन फैसा मोननाय जायो।
उम।
दा बेफोरखौ फाननानैनो सोरबा-सोरबा जिउ खुंनानै दं आरो।
औ।
आरो अमा दङ ओरै अमाखौ बिदिनो। जों अमाखौ गोरलैनिफ्राय फिसियोब्ला आदार होनांगौ जायो आरो। थास'फोर-थास'फोरखौ हानानै रुनानै होयो आरो गुन दै होयो ओंखाम खालाय अफ्रि होयो बेफोरनो आरो। अमा फाननाय जैबो गोबां सुबुंफ्रा रां आरजिनो हायो गाव-गाव थांनानै थानायनि राहा खालामना लानो हायो आर रो।
औ
जोंनिथिं गोबां अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो।
उम।
बिदिनो अमा मासे बिमा-बिमा खालामबा। बियल ओ सातथा आदथासोआ फिसाखौ मोननाय जागोन आरो।
उम।
दा बेफोर फिसाफोरखौनो फिसिनानै आरो फेदेरबावनानै बेफोरजोंनो रां आरजिनो हायो।
उम।
ओ बिदिनो आरो मोसौ-मोसौखौ नोंथां खोनाबाय?
औ-औ।
मोसौखौ जों बिदिनो हालेवनाय खामानियाव बाहायनाय जायो आरो।। जाय आबादारिफोर बिसोरो मोसौखौ हालेवनायनि थाखाय बाहायो।
उम।
आथिखालावथ' बिदिनो गोबां गोदान गोदान जिनिसफोर ओंखारबाय माने ट्रेक्टर जेरै पावार ट्रेलार बेफोरजोंसो
बाहायनाय जायो आरो हालेवनायाव। सिगां समावथ' जों मोसौजोंनो हालौवनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ।
मोसौआथ' ओरैनो गांसो हाग्रा बायदिसिना बिदिखौनो जानानै थायो आरो।
अब्ला नोंथाङाबो ओ नोंथाङा नोंथाङाबो आंनो जेनेबा आं आंनिफ्राय जेनेबा माबाफोर मिथिनो लुगैदोंबा सोंनो हागोन।
औ नोंथां दे जेन'बा नोंसोरजों बिदिनो मा मा जिब जुनार मोनो। आरो मा मायाव बाहायो माबायदि माबायदि बेखौ बफोरखौ एसे खोन्थाना होदो नोंथां।
बिदिनो जोंनि ओनसोलजोंथ' जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो बांसिन दाउ, अमा, सैमा, बोरमा, मावाजि, मोसौ मोननाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ बारा मोननाय जाला माने मैसौ बेखौथ' बारा नुनो मोननाय जाला। बिदिनो जोंनि न'आवथ' जेनेबा जोंनि न'आव फिसिनाया दाउ, अमा, सैमा, बोरमा, मोसौ दं आरोखि ना।
औ।
बिदिनो अमा होननानै बुङोब्ला माने अमाखौ फिसिनाय जादों बिदिनो अमाया जोंनाव गोबां दङ बिदिनो मानि बु बिसथा थ्रिसथासो दङ माने अमाखौ फार्म खालामनाय जादों माने। अमाखौ मानिे गोबां फिसिनानै माने गोबां रां आरजिनाय बेफोरनि फारसे माने बेफोरखौ बाहायनानै माने बेफोरखौ जेनेबा उनाव नांगौ समाव जेनेबा न'आव जेनेबा मालाबाफोर रांनि गोनांथि फोर जायोब्ला माने बेफोरनि बायदि जेनेबा बेफोरबायदि माबा मोनसे जायोबा बेफोराव जेनेबा फाननानै रां आरजिनानै गावनि माबा जानायफोरखौ जेनेबा माबा मोनसेफोर जायोबा माने बेफोरखौ ओ सुफुंनो जेनेबा माबा मोनसे जायोबा जेनेबा बेफोरखौ फाननानै ओ रां जेनेबा फाननानै गावबा गावनि नांगौखौ मोननो जेनेबा बेफोरख खौ ओ माबानो थाखाय फिसिनाय जादों। बिदिनो अम बिदिनो अमायाथ' थांबाय बिदिनो ओमफ्राय मावजि मावजि होननानै बुङोब्ला मानि मावाउजिखौ फिसिनाय जादों। ओ बिदिनो मानै दङ मावजिया। ओमफ्राय बिदिनो मावजिखौनो जेनेबा ज मानसिफ्रा जेनेबा मा जायो बेखौनो होनाय जायो। न'आव ओमफाय बिदिनो मावाउजिखौ फिसिनायनि गि ओ गुदि जाहोनानो जाबाय माने न'फ्राव जेनेबा एन्जर खांखमा बेमा बेफोरथ' थायो बांसिन मोनबाय खिन्थु खांखमा एन्जर होनोबाथ' जों इन मो गस्ला अरसिग्रा माइरं जेनेबा बस्थाफोर अरसि नानै जानाय ओमफ्राय बेयावनो जानानै बावनो खिना गालांनाय मानि बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोखि ना माने गासिनिबो न' न' माने ख'ना ख'ना बेफोर थायो नाथाय मावजि जे जायगायाव मावाजि थायो माने बेफोर ख'ना ख'न ख'नलायाव मानि थानायखौ जों नुनो मोननाय जाया। मानोखि मावजिया बेफोरखौ जुदि नुयो अब्ला बे खौ नागिर नागिरबाबो जेनेबा बेफोरखौ बुथारो ओमफ्राय रैखा माने बुथारो आरोखि ना माने बा बेफोरखौ माउजिखौ नुबानो बिसोरबो गिनानै नुनानै बेफोरबायदि जायगायाव थाखाया आरोखिना जेराव मावजि नाथाय बेफोराव एन्जर खांखुमाफोरखौबो थानाय नुलाबायखाया आरोखिना मानो होनोब्ला ओ बिदिनो मावजि फिसिबा बिदिनो ओ खांख'मा जेनेबा गस्ला अरसिनाय मानि एन्जर जेनेबा माइरं अरसिनाय बसथा अरसिनाय
बेफोरबायदि माने बेफोरनिफ्राय जों रैखा मोनो जायनि जाउनाव जों एबा जोंनि जेनबा न'आव मावजि फिसिनाय जादों बिदिनो सैमा होननानै बुङोब्ला बिदिनो सैमाखौ जोङो न'नि रैखा खालामनो थाखाय फिसिनाय जादों। गिबियाव ओ बिदिनो मोनाफ्राव जेनबा सोरबाफोर सिखावफोर ओ न'फोराव फैसा लुथिनो जेनेबा रां लु थिनो फैयोबा जेनेबा सैमाफ्रा सोंनानै जोंखौ मोथि होनाय ओमफ्राय बिदिनो ओ सोरबा सिखावफोर फैयोबा बेफोरखौ अर अरनाय मानाय बेफोराव मानि ओ अरनानै माने सिखावखौ साजा होनाय बेफोरबायदिनि थाखाय माने सैमाखौ फिसिनाय जादों आरोखि ना? न'आव बेंनो थाखाय बिदिनो मोसौ होननानै बुङोब्ला मोसौआ गं मोननै मेगन मोननै गन्थं मोनसे आथिं थोंब्रै ओमफ्राय बिदिनो लान्जाइ मोनसे थायो मोसौआ ओमफ्राय बिदिनो मोसौनि गाबा बिदिनो गोबां खालार थायो ओमफ्राय बिदिनो गामि ओनसोलाव बांसिन गोसोम गुफुर ओमफ्राय फाग्रा सिख्रा बेखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो जोङो ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ खौ जों गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो जेरै मोसौनि गुंजों गोबां बायदिसिना बानायनाय मोसौनि बिगुरजोंबो गोबां बायदिसिना बानायो ओमफाय मोसौनि ओ जेनेबा खि बेखौ जोङो हासार होननानै बुंनाय जायो मोसौनि खिया मानि ओ गोबां हासार जायो बेफोरखौ जों मैगंफ्राव होयोबा माने मैगङा थाब देरो ओमफ्राय बिदिनो मैगं मैगंनि रसाबो गोथाव जायो मानि मैगङा गोथाव जायो ओमफाय माने ओ थाजा माने जोबोद मोजां देहाखौबो माबा खालामो आरोखिना बेयो जेनेबा बेयो माने जायनि जाहोनाव बिनि खिया जोबोद मोजां हासार आरोखिना माने जोंनि देहाखौबो माने गोथों माने राफोद खालामो ओमफाय बिदिनो बेजों लोगोसे माने ओ गोबां आलदायावबो बायनाय जायो मोसौ खौ आलदायावबो ओमफ्राय बिदिनो गेसफोर बानायनायावबो बाहायनाय जायो जोङो मोसौनि खिजोंबो आथिखालाव गेस बानायनायखौ नुनो मोनो जोङो ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो मोसौआ बिदिनो गांसो जायो बिदिनो नुनो मोनो आरोखि ना बांसिनानो ओमफाय बोरमा होननानै बुंब्ला जों ओ बोरमाखौ जोंनि न'आव बिदिनो बोरमा फान्था फान्थि नुनो मोननाय जायो
दङ ओमफ्राय बोरमा मेन्दा होननानै बुङोबोबाथ' बोरमाया मेन्दानि जे बिगुर बेजों गस्ला गुदुं गुदुं जि बानायनाय जायो। ओमफाय बिदिनो बोरमाखौ बिदिनि फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय मानि रां आरि थाखाय मानि उनाव न'खरफ्राव माबा मोनसे जेनेबा रांनि गोनांथि जायोबा बेफोरखौ फाननानै रां आरजिनाय बेनि थाखाय माने बोरमाखौ फिसिनाय जादों आरोखि ना नोंथां जोंनि ओ न'आव। ओमफाय बिदिनो दाउ होननानै बुङोबा दाउखौ फार्म खालामनाय जादों जेनेबा दाउखौ गोबां फिसिनाय जादों जोङो दाउखौ बिदिनो जानो थाखायबो फिसिदों फाननो थाखायबो फिसिदों। ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो ओ दाउखौ माने दाउनि बिदैखौ ओ मानि फाननायबो जायो ओमफाय बिदिनो फिसा होनानै मानि गहोनानै गोबां दाउ फोरबो दिहुननाय जायो ओमफाय जायनि गेजेराव गोबां दाउफोरबो जायो ओमफाय मानि दाउजों माने गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो माने दाउखौ फिनाया बारा गोर-गोराबो नङा गिबियाव माने दाउखौ जोथोनल' लानो रोंनांगौ। नायनोल' रोंनांगौ बिदिनो दाउजों गों जेनेबा दाउखौ जोङो फाननानैबो रां आरजिनो हायो ओमफाय बिदिनो दाउनि बिदैखौबो जों फाननानै माने डाबल इनकाम खामनो हायो आरोखि ना जों दाउजों बिदिनो माने फिसिनायनि आदब खायदाल' थानांगौ आथिखालाव मानि आथिखालाव एसे से माबा मोन ओ माबा थाबानो गियान थाबानो मानि गोबां रां आरजिनो हायो आरोखि ना नोंथां अब्ला जोंना नों थां ओ जोंना समाबो जाबाय नोंथां सावरायनायखौ ओ बावनो दोनथ' जासिगोन नोंथां
औ औ दोनथ' जासिगोन नोंथां
दे होमबा नोंथा
दे होमबा नोंथां औ औ